खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। ओ आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों ओ सोलोंथाइनि बा सोलोंथाइ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
थारैनो हागोन नोंथां। ओ आङो दा ओरैनोसो दंखायो नोंथाङा जोबोद मोजां आयदाखौ सायख'ना लादों। ओ जेरै सोलोंथाइनि बिसय अब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा?
औ औ जायो। औ औ जागोन। ओ सोलोंथाइ नङा होमबा? सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ जों बयबो सुबुंफोरानो सोलोंथाइनि आथिखाल माने सोलोंथाइ नि उन उन खारफागारगासिनो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
औ जोङो बयबो माने सुबुंफोरा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो माने जोङो साबसिनै बा बांसिन जोङो दावगासारनो हायो बा गावनि जिउआवहाय जों जाफुंसारनो हायो। बेनिखायनो जों माने ओ सोलोंथाइखौहाय खौनानै माने जों साफ्रोम सुबुं माहारिनि माने मोनसे ओ आंगो बाहागो होननानै बुंनो हायो जोङो। खोनादोंना नोंथां?
नांगौ नोंथां। नोंगौ खोनादों थारैनो आं
औ उम दा जों बयबो सुबुंफोराहाय ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों गिबियैनो माने ओ फरायसालियाव थांनाय बा जोङो बिजाब फरायनाय लेखा फरायनाय बेबायदिखौ जों बांसिनै थियो नङा होमबा दा बेनो सोलों थाय होननानै बुङोब्ला जोंना बेनो जोंनि मोनसे ओ गाहायसिन बाहागो बा बेनो जोंनि गुबै सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो आरो। दा बेनि अनगायैबो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बिजाब फरायनाय बा लेखा फरायनाय बा फरायसालियाव थांनाय सोलोंथाइ लानाय बिनि अनग गायै जोङो माखासे जोंना ओ लेङाइ सोलोंथाइबो दंफायो होननानै बुंनो हायो। जेरै जोङो लेंनाय बा ओ उफ्रा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बायदि रो खोमसि जों सोलोंथाइ लानाय ओ बायदि बिथिङाव जों लोंथाइ लानाय ओ जेरै जोङो गावबा गाव मोनसे सुबुंहा गावबा-गाव मोनसे हुदा थायो नङा होनबा? दा बैबायदि हुदाखौ सायख'नानै जोङो माने गावबा गाव सोलोंथाइ लायो आरो माने ओ लेखा फरायनाय बिजाब फरायनायनि अनगायैबो दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरैहाय ओ मेथाइ खननाइ मोसानाय गेलेनाय बेबायदिनो दामनाय देनायनि बेलायाव ओ बेबायदिनो गोबां माने सोलोंथाइनि बिथिंखौ माने सुबुंफोराहाय सोलोङो आरो। दा जोङो सोलोंथाइ होन होननानै बुङोब्ला जोंहा गोग्गो सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय गोनांथार। मानोना जोङो गासैबो खामानियावहाय दावगानोब्ला जोंनो मोनसे गोग्गो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो ओ जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे खामानिखौहाय जे माखासे खामानिया जोंनि थाखाय बबे मोजां बबे गाज्रि जों बेखौहाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माने सायख'नानै लानो हायो आरो। ओ ओरैनो जोङो ओ रुजुन औ ओरैनो जोङो रुजुनानै नायोब्ला जेनेबा सासे सोलोंथाइ गैयै आरो सोलोंथाइ गोनां सुबुंनि गेजेराव जों रुजुनानै नायोब्ला जों नुगोनदि जों सोलोंथाइ गोनां माने गोग्गो सोलोंथाइ गोनां सुबुंनि गियाना एसेबाबो ओ जुदा आरो जे सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि गियाना एसेबाबो जुदा जायो माने जों बे ओ सुबुंफोरनि गेजेराव एसेबाबो फारागथिखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों आङो नोंथां ओ आयदानि सायाव बुंबाय था दे नोंथां।
औ औ दा ओ जोङो जेनेबा ओ आं बुंदों सोलोंथाइयानो जोंनि मोनसे ओ आंगो बाहागो नङा होमबा दा जों सोलोंथाइजोंनो सासे गथ'खौ जोङो गोग्गो सोलोंथाइ होनोब्ला ना सासे गथ'खौ जों गोग्गो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेखौहाय ओ- गोबां मिथिङावहाय जोङो दिथा होनांगोन आरो ओ- गुबैयै जोंना सोलों फाथाय होनोब्ला न'नि मोनसे न'खरनिफ्रायनो जोंना ओ- जागायजेनो ओ- मोनसे न'खर उनावहाय जोंङाहा फोरोंगिरि थायो ओ- जे फरायसालिनि फोरोंगिरि औ बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो माने गुबुन सासे सुबुंनिफ्राय जोंङो ओ- सोलोंनानै बा बिनि बे सुबुंनिफ्राय जोंङो जाय सुबुङा जोंनो गियान होगोन बा बै मोनसे आयदा बा सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोंनो जाय सुबुङा गियान होनो हागोन जों बैनि फाय जोंङो गियानखौहाय बुथुमनानै लानो हायो आरो दा जोङो गावनि गावनि जिउआव बयबो सुबुंफ्रानो गावब गाव मोन मोनफा मोनफा माने सोलोंथाइनि गेजेरजों दावगायो आरो बेबायदिनो गावनि जिउखौ जोंङो ओ इयुनहालागै माने ओ- जाफुंसार खालामनो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो
औ ओ- आङो दा नोंथांनाव मोनसे सोंथियो ओ- खालामनो सानदों ओ- जे जोंङो ओ- सुबुं ओ- सुबुंफोरा जोंङो ओ- माबायदि सोलोंथाइखौ लानाया गोनांथार होननानै नोंथाङा सानो जेनेबा
नंगौ नोंथाङा नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथिखौनो खालामदों माने माबायदि सोलोंथाइखौ लायोब्ला जोङो दा जिउआव दावगानो हागोन होननानै बुङोब्ला जोंङो बुंनांगोन जोंङो ओ- जे जोंङो क्लास वान टु ओ- जोंङो नारसारि एबा केजि अवाननिफ्राय लानानै जोंङो ओ- टुवेल्भ क्लाससिमावहायनो जोंङो माखासे मोजांथार सोलोंथाइखौ लानानै जोंङो क्लास टुयेल्भ निफ्राय हरैहाय मा खालामनांगौ जोंङो माखासे जोंहा गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि भकेसनेल कर्सफोर दङ बेफोरखौ जों लायोब्ला मानो थाबैनो जोंङो ओ- माखासे बिथिंफ्राव जोंङो चान्स मोनो बिनि थाखायनो जोंङो बे ओ- ओ टुवेल्भ क्लाससिमावहाय जोंङो मोजांथार ओ- स्टेजखौ लानानै जोंङो फरायलाङोब्ला जोंङो ओ- उनफारसे जोंङो मा भकेसनेल कार्स लानायफ्राव जेरैहाय जोंङो बुङो आइ आइ टि जोंङो बेफोर लायो आरो सोरबा स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय सोरबा ओ- दानाय लुनायनि सायाव लागोन सोरबाबा माबा मोनसे आबाद मावनायनि सोमोन्दै कर्स लागोन जों नाना रोखोम जों गोबां रोखोमनि जोंङो नुनो हायो जेरै जोंङो ओ- सासे मेकानिक जानोबा जों आइ आइ फरायनांगौ जेरै जोंङो क्लास टुवेल्भ फरायखांनायनि उनावनो जोंङो बेफोर खौहाय जोंङो लानो हायो दिनैहाय जोंङो बेफोरबायदि जोंङो आलादा आलादा आलादा रोखोमनि जोंङो सोलोंथाइखौ लायोब्लानो मा जोंङो जिउआवहाय मोनसे जाफुंसार जानो हानाय सासे लाइमोन एबा। बेफोरबायदि जानो हागोन आरो जोङो मा बुंनांगोन जोङो सोलोंथाइ। बे खौ जोङो जेब्ला नोङो गुदि जोङो। फरायजेनो अब्लानो जोङो मोजांथारै जोङो। ओ फरायनानै जोङो आरो जोङो बिजाब फरायनायावहाय जोंहा। बानाय एबा जोङो फरायनो हाया जायोब्ला जोङो माखासे जोंहा गोबां। थार माखासे। मा मा मा दङ जोंहा मा बुंनो हायो जोङो। जेरैहाय जोङो नोंथाङा बुंलांदों जेरै खननाय दामनाय देनाय आरो। सावग सावगारि आखिनाय आरो जोङो फट'। सावगारि सेबखांनाय जोंङो बेफोरखौबो जोङो लेखा फरायावहाय मोजां थिग नङाबा जोङो बेफोरबायदि लाइनाव थांनानै जोङो। गावखौहाय। मा होनो जाफुंसार होनो हायो दिनै जोङो बेफोरबायदि। दि जोङो केटेगरि राननानै जोङो फरायोब्ला बिजाबफोरखौ। जोंङो बबे मान। मानसिया जोङो फरायथारनो रोङाब्ला बै मानसिया मिसथ्रि खामानियावहाय बियो। रोंगौब्ला जोङो बेफोरबायदि लाइनाव। थांनानै बिथांखौ जोङो मटिभेसन होनांगोन अब्लाना बेयो बिथाङाबो ज। जौगागोन मानोे जेरैहाय न' लुनाय। बांलुनायजोंबो जोङो न'खरफोरखौ जोङो दिनै जौगाहोनो हायो बेनिखायनो जोङो। माखासे केटेगरिखौ राननानै बिथांनाव मा टेलेन्ट दङ। जोङो बेखौ नायनानैसो जोङो आथिखाल मुगायावहाय जोङो फोरोंनांगौ जानानै फैबाय जेरै। सासे गथ'आ लेखायाव फरायायावहाय रोङा जेरै बेयो खेला दुलायावहाय बेयो। सोलोंनो गोसो दिनै बेखौ मा खेला दुलायावहाय जोङो। हगारना होनांगौ खेला दुलायावहायबो जोङो। माखासे गोबांथार जोङो जाफुंसारनो हानाय जोंनि। बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि जोंनि बे। बे भारत हादरावबोथ' जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जे जोलुर गेलेग्रा। बेफोरबायदिनो मोजां मोजां गेलेग्रा। जोङो नुनो मोनो जों गेलेनायनि बिथिङावबो जोङो माखासे। लाइमोनफोरखौ जोङो मुखुब जाहोनो हायोब्ला जोङो जिउआवहाय मा। बिसोरो जाफुंसार जानो हागोन बेनिखायनो जोङो मा उन्दैनिफ्रायनो जोङो। बिथांमोनाव मा टेलेन्ट दङ मा रोंगौथि दङ। जोङो बेफोरखौ नायनानै जोङो सोलोंथाइखौ होयोब्ला जोंहा। गाहाम जागोन आरो बिथांमोना मानो। थाबैनो जाफुंसार जानो हागोन आरो बेनिखायनो बुंनांगोन दिे जोङो। बेफोर सोलोंथायाइयावहाय जोंहा। जोंहा गाव गावनि बिमा बिफाफ्रा माने दायथ' थानांगौ आरो। बिथांमोना मा दिथा होनांगौ आरो। गावनि गथ'फ्रा रोंदारों स्कुलावल' थांनांगौ बे नङा। बेनिखायनो जाय गथ'आ मा। टेलेन्ट दङ जोङो बेफोरखौ नायनानै जेनेबा बे गथ'आ मोसानाय। मुसुरनायखौल' बियो मोजां मोनो नाथाय बे स्कुलाव थांनो मोजां मोना फरायनो मोजां। मोजां मोना नाथाय नै बेफोरबायदि गथ'फोरखौ जोङो स्कुलावहाय थांहोनानै जोङो। थुस्रोम थुस्रां फरायनांगौल' होननानै जोङो बेफोरखौ जोङो। दोनोब्ला आरो बिथांमोनहा फरायनायावहाय बिदिनो। आनजादफ्रावहाय उथ्रिसारनो हायाब्ला जोङो। बिथांमोनखौ जोङो नारभास जानाय नुयो आरो सोरबाबा नाना रोखोम। रोखोम जोङो बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो बे जोङो। बुंनांगोन बिमा बिफाफ्रा माखासे गाइड होनगोन ज गथ'आ जे सानाय मुसुरनाय खेला दुलाावहाय इन्ट्रेस् स्टेट दङब्ला जोङो बेफोरखौहाय जोङो बेबायदि लामायावहाय जोङो सोनानै होयोब्ला बिथांमोना थाबैनो जाफुंसार जानो हागोन आरो बेखायनो बुंनांगोन जोङो सोलों फाया जोंनि थाखाय जोङो उफ्रा सोलोंथायाइाबो जोङो गोबां गोनांथार बेनिखायनो जोङो जास्ट फरायनांगौल' जोङो बेखौ नङा जोङो फराय बा फरायनानै जोङो मोजां फरायनानै जोङो माखासे गियानफोरखौ जोङो आरजिनो हायो जोङो बेखौ बुंनो हायो
नाथाय माखासे ओ फरायनो रोङै गियान आखल आखु गोनां मानसिफोरबो जोङो नुनो मोनो बेफोर बिथांमोना माने माखासे स्केल बेवहाय बिसोरो डेभ्लप जेरै जाय बिथांमोना मेकानिक बिथांमोनखौ जोङो बुंनो हायो। बिथांमोना सोरबाबा ओ क्लास ओइट पास जानाय सोरबाबा क्लास टेनल' पास जानाय बिथांमोनहाबो दिनैहाय माबायदियै मोनसे गारिखौ बानायनोब्ला बिथांमोनहा माबायदि मेलेम खाथिनांगौ मा मेचिनखौ माजोंहाय जइेन खालामोब्ला माबायदिहाय बे गारिखौ फाहामनो हागोन बिथांमोना बिसनो गियान दङ। बेखायनो जोङो बुंनांगोन सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो जोङो सोलोंथाइखौ ला थारनांगोन नोंथां। अब्ला नोंथां जोंनााव समा जानानै फैबाय
औ औ नोंगौ।
ओ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? उननि समावहाय लोगो मोनलायफिनजोगोन दे। जोबोद गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ गो